नोंथां खोना खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा माबोरै दं आं मोजाङैनो दं नोंथां।
ओ आंबो मोजाङैनो दं नोंथां।
औ नोंथां नोंथां आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जोङो दैज्लां बोथोरनि सायाव एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां दैज्लां बोथोर होनबाथ जोङो गुबैयै माइ आबादखौ मावग्रोनाय जायो आरो। ओ औ नोंथां। बेखौ मावनो गोनां बा जों गिबि यावनो माइदलि माइ ओ माइदलि माइ एबा गो ओ थांनाय बोसोरनि माइ बोराय बेखौ खौ जोङो फाथोनि बस्थायाव सोमना दोननाय जायो आरो गोरायै खाथुमनानै। बेखौ बेनि उनाव जों बे खौ बोखांनानै लाबो लाबोननि उनाव जोङो गाजा अरनो थाखा खाय थायसे जागायाव जोङो दोनथुमनाय जायो आरो। बेखौ गाजा अरनो थाखाय औ आरो बेयाव जोङो थालिर बिलाइ खौ खोबना दोननाय जायो आरो। थालि बिलाइ जों आरो बेयो जेब्ला गाजा अरो गाज गाजा ओंखारो बेखौ जोङो एवनाय फोथाराव जोङो फैयो आरो फैखांनायनि उनाव बियो जेब्ला ओ गोरलै बिलाइ खिलियो ओ अब्ला जे बेयो खोथिया महर लायो आरो खोथिया महर लाब्ला जों बेखौ फुयो फुनानै जोङो ओ एवनाय दुब्लियाव एबा फोथाराव जोङो बेखौ गाहैनाय जायो आरो बेयो जेब्ला देरो बेयो जेब्ला औ नंगौ बेयो जेब्ला माइया खोथियाया जेब्ला जौवो जौनानै जों गायखांनायनि उनाव बेखौ ओ बेयाव गोरलै गोरलै ओ माइ फि फिथाइ ओंखारो आरो बे माइ फिथाइया जेब्ला मोनो अब्ला बे माइखौ जोङो हायो आरो हान नानै ओ न' फारसेथिं लाबोयो आरो लाबोखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ मिसिङाव मिसि दानि जुगावथ' जों मिसिङावनो मिसिं दोनो नानाय जायो दुसुन माइखौ गोदोनि जुगावबा जोङो मोसौजों एबा जोङो उलारफोराव दिंखिफोराव देनाय जायोमोन आरो दिहुननाय ज बेजों आरो दा दानि जुागावथ' जों बेखौ मिसिन दो दिहुनो बेखौ दिहुनखांनायनि उनाव जेब्ला बे माइ फि फिथाइ मोनगोन बे माइ फिथाइखौ जोङो बेख खौ जोङो फिन खेबसेबाव मिसिङाव ओ सौनो लांनांगौ जायो आरो बेबो बिदिनो जे गोदो गोदो उलार एबा दिंखियाव जोङो ओ देनानै जों माइ- माइ दिहुनोमोन आरो संनानै दानि जुगाव बेखौ जों मेचिनजों दिहुनो बे जेब्ला माइ फिथाइखो जोङो मेसिन सिङाव दिहुननोखांनायनि उनाव बेखौ जों माइ महरै मोन माइरं हिसाबै मोनो आरो जोङो बे माइरंखौ जोङो ओंखाम मानसिनि गुबै गुबै गुबै जाग्रा मुवायानो जादों जे ओंखाम ओंखाम जोङो बेखौ ओंखाम मोनो आरो आरो बे जोङो जा माइ नाखांना नै जिगाब जिगाब बुङो देसन बे जिगाबखौ जों जोङो मोसौनो दाना दाना होनायाव जोङो दाना होनो हायो आरो जोङो मोसौनो दाना होनो हायो बेखौ आरो जा माइ फिथाइनिफ्राय ओंखारो जे माइ गुग्ला जखौ जों अमानो गुन्दै आदार महरै जोङो बाहायनाय जायो आरो बेखौ आरो जोङो गोबां गोबां रोखोम गोबां गोबां खामानियावनो जों बे बाहायनाय जायो आरो आरो बेखौ जोङो औ आरो बे माइरं ओंखामखौ मोनखांनायनि उनाव जोङो मानसिनो गुबैयै जे गुबैयानो मानसिनि गुबै जाग्रा मुवायानो जादों जे ओंखाम बेखौ मोनो आरो नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलावबो माबायसा माइ गायो नोंथाङा एसे फोरमायनो होनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन ओ जोंनि ओनसोलाव
माइखौ सोमना दोनग्रो नांगौ
औ नंगौ माइग्लि माइ औ
आगोल माने
औ जेनेबा माइबो गायोबा औ
सोमना दोन फोखांनायनि उनाव खानसे हरसे सोमना दोननांगौ हरसेबा हरनै सोमना दोनखांनायनि उनाव बेखौ सायाव बोखां नांगौ बोखांनायनि उनाव थाइ से जायगायाव दोनथुमनांगौ जमानो आरो बिलाइ खोबना होनांगौ नोंथां
औ नंगौ नोंथां बिदिनो आरो जे बायदिसिना माइ होनब्लाथ जों बायदिसिना मिथियो जेरै माइयावबो गोबां रोखोमनि मुं थायो जेरै आसु माइ माइसालि माइ रनजित माइ बिदिनो बायदि रोखोमनि माइ थायो आरो। औ नंगौ नोंथां आरो दैज्लां बोथोराव जोङो माइल नङा जो जोङो मैगं थाइगंबो गायो आरो। जेरै ओ लेस स्रा भिन्दि ओ लेस्रा लेस्रा भिन्दि ओमफाय केरेला। आरो मैथा बायदिसिना जोङो गायनो हायो आरो दैज्लां बोथोराव। आरो जों मेसें बोथोराव बो जोङो बायदिसिना माइ ओ बायदिसिना जोङो मैगं थाइगं गायो आरो। ओ जेरै बेयाव औ नंगौ जेरै पटल गायो आलु आरो बेसरबो गायो। बेसरनिफ्राय जोङो गिबियावनो जोङो बेसरखौ उम जेने बेसरनिफ्राय जोङो थाव मोनो आरो बे थावखौ जोङो गोबां रोखोम जाग ग्रा मुवायाव जोङो बाहायो आरो। जेरै ओंख्रि संनायावबो दालि ओंख्रि संबाबो नांगौ जोंनो। आरो आलुफोर एवबाबो बायदिसिना भाजा एवनायफोरावबो नांगो जायो आरो जोंनो थावखौ। औ औ नं नंगौ नोंथां आरो बायदिसिना दैज्लां बो थोराव जों बायदिसि मैगं थाइ गं ल' मैगं थाइगं माइ ओ आबाद आरो बायदिसिना बिफां लाइफां फिथाइ सामथाय बि गां बिफोरदिबो गायो आरो जोङो। आरो गोदोनि दिनावथ' जोङो बोथोर बोथोरारि फोरबो जेने बोथोर बोथोरजों सु खुलिनाय जे अखाजों बेजों गायोमोन आरो जोङो नाथाय दानि जुगाव एसे आलदा जाबाय बोथोरफोराबो एसेबां थिग नंला जे जोङो बो थोरजों गायनो हानाय बिदि गैला आरो जोङो मिसिं मिसिंजों जों दै सारनानै गायो आरो जेरै दंग' एबा फुख्रि दैमाफोरनिफ्राय जोङो दैबो खांनानै फोथाराव बेयाव गायनाय जायो आरो जों बोरै बेबायदि ओं नों
आरो दैजां दैज्लां बोथोराव जोङो बायदिसिना गायो गाय गायो आरो गायनाया
नोंथांनि औ
ओ फथाय हरनो हायो दैथाय हरनो हायो।
औ नोंगौ
बे माइखौनो
औ नंगौ बिदिनो आरो जोङो दानि जुगावथ' जोङो माइरंफोरखो जोङो जे दखानफोराव जे कन्ट्रल होनो कन्ट्रेल होनना मिथियो बेयाव मोननाय जायो आरो माइरंखौ औ औ दानियाथ' गोबां रोखोमनि मोनो जों जेरै माइरंफोरखौ माइरं खौ मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो दालि संख्रै सिनि सापात बिदि बायदिसिनाबो मोनो आरो जोङो
नोंगौ नोंथां
नंगौ नोंथां आरो दैज्लां बोथोराव जोङो दैज्लां बोथोराव आरो गरमफोराबो बांसिन जायो आरो आरो बेयाव जों दैज्लां बोथोराव जेब्ला दैज्लां बोथोरावथ' गोबां दै अखा हानायजों जों दैबानाबो जायो दैबा दैबानायाव गोबां न'खरानो सिलिंखार जायो आरो दैबानाजों जेरै बार बारफोरजों अखा दै लोमनायजों गोबां न'खरानो बायग्रेबो सिलिंखार जायो आरो गावबा गावनि थानाय जायगा खौ नागारनानै गुबुन जायगायाव थांनांगौ जायो आरो बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो औ नंगौ औ आरो दैज्लां बोथोरावथ' जोङो बे बायदिसिनाबो गायो गायनाया आरो बेयाव दैज्लां बोथोराव जोङो जेरै साम', खांख्राइ, ना बायदिसिनाबो मोनो आरो औ नंगौ साम' खांख्राइ नाफोरखौ जों मा माजों जाजायो जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां
ओमफ्राय ओमफ्राय सामु जों लाउ
औ नंगौ
आरो खांख्रायजों
औ नंगौ औ नंगौ नाजोंबो जाजायो नाजों मैथा बिदिनो साम'जों साम'जों सबाय सबाय ओंख्रिफोरावबो जो सबाइ ओंख्रियावबो जोङो ना ना गोरान ना गोरान एबा ना